औ
खोनादोंना
औ खोनादों
दिनै जोंङो बर'नि जानाय लोंनायनि बागै सावरायनोसै ना
औ जागोन दे
नोंथांङा फार्स्टआव बर'नि मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो
आंना अनला नारजि।
अ अ।
नोंनालाय?
आंनियाथ' बर'नि सबाय साम'। इखो गोथाव मोनो।
उम।
नोंथांङा अमा बेदर जानो मोजां मोनगोन ना मोजां मोना?
मोनो मोननायाथ'।
नोंथांङा अमा बेदर संनो रोंगौ नामा?
दोङो।
माबोरै संङो खिन्थानो हागोन नामा?
नों खिन्थादो।
आंथ' माने अमा बेदर संनायनियाथ' गोबां रेसिपि दंङ मा मोनसेखौ खोन्थानांगौ नोंथांनो?
न'आव माबोरै संङो बेखौ खोन्थादो नरमालखौ।
न'आव जोंनिया रुनानैबो संङो नङाबा मालाबा रुवालासिनो डाइरेक्ट ओ थाव गुदुंङावबो हरो बिदिनो
जोंनाबो बिदिनो
ओह नोंथांङा एम्फौ लाथा जायो नामा?
आं जाया संङो थेवबो। नों जायो ओमबा? एम्फौ लाथाखौ। हेलौ। खोनायाखै जेब्बो। हेलौ।